अ हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादोंना? हेलौ
अ हेलौ
अ नोंथाङा खोनादों ना?
ओ औ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं ओ जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन जोंथ' बर' बर' हारिनि थाखाय बेयो गोदोनिफ्रायनो बर' आइफोरा दानाय लुनाय दानाय लुनाय बायदि बायदियाव आखा फाखायावबो जोङो ओ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बिसोरो गाव गाननाय गाव गाननाय जोमनाय बायदिसिना ओ जिफोरखौ बिसोरो गावनो दाना लानानै गावनो गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बिसोरो
औ औ
दानाय लुनायनि अनगायैबो बिसोरो गावसोर गावसोरनि गावसोरनि रां खामायनायनि आरो जिउ खुंनो थाखाय बिसोरो गोबां बिबांनि बि बिसोरखौ दानानै दानानै बिसोरो फाननाय जोङो नुनो मोनदों बिसोरो खुननिफ्राय खुन्दुं खुननिफ्राय खुन्दुं लुनानै उम उखुनिफ्राय खुन्दुंनानै बिसोरो बायदिसिना आगर आगर एरनानै बिसोरो दख'ना दना थावखि दख'ना आरो
थ'
गामसा फालि बायदिसिनाखौ आइजोफोरखौ दानायखौ नुनो मोनदों गोदो गोदोथ' न'आव गाननो थाखायल' बिसोरो दख'ना फालि दायोमोन नाथाय आथिखालाव बि जेर बेफार फालांगि बेफार फालांगि बायदिसिना बायदिसिना आरोख फुंनि बिसोरो आगर एरनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां बेनि बेनि अनगायैबो बिसोरो गावबा गाव न'खर न'खर बर' बर' न'खराव आथि आथिखालाव गोबां गोबां थानसालि बायदिसिना बायदिसिना दानायखौ दानायखौ नुनो मोनदों गोदोसानसालिजों जोङो खम गोबाव सम नांगौमोन दखना बायदिसिना फालि दानो नाथाय नाथाय आथिखालाव मेचन मेचिन बायदिसिना ओंखारनायाव बिसोरो बर' आइजोफोरा गावसोरनि आगर आगरखौ आगरखौ एरना होनानै डिजाइन खालामनानै बिसोरो दा आथिखालाव गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां गोबां दखना फालि बायदिसिना जोङो लाना फैनायखौ नुनो मोनो बर'फोरनि बायदिसिना जोङो फोरबो फोरबो जेरै बैसागु फोरबो बायदिसिना फोरबोफोराव जोङो बरफ आइजोफोरा दख'ना फालि आर'नानायइ बायदिफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो
औ न द
नफोराबो गामसा गामसा आर'नाइ गस्ला बायदि बायदि बायदि बर' हारियाव दानाय दानाय बायदिफोरखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो बे बिनि बे अनगायैबो बर' बर'फोरा दा आथिखालावबो गोबां गोबां सुबुंनि न'खराव द थानसालिफोरखौ थाननो मोनो सेराव बिसोरो न'आवनो बेिररायनानैसानाव गर एरनानै खुन्दुं थुननानै बायदि रोखोमै बिसोरो स नेसान दानानै दानानै बिसोरो गावसोर दख'ना गाननाय बायदि खौ नुनो मोनो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बर' बर' आइजो फोरनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि सायाव
हागोन नोंथां हागोन दा बिदिब्ला आङो फोरमायनो सानबाय जोंनि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला बियो दानि समनिल' नङा। गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' आइजो फ्रा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन आरो दिनैसिमबो दानाय लुनायखौहाय फोथांनानै लाबोगासिनो दङ नाथाय आथिखाल समाव जोङो ओ जोंनि आखाइजों दानाय बेखौहाय जोङो एसे खम नुनो मोनबोबाय ना नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर' आइजोफ्रा जोङो ओ थादजों जोङो आखाइजों दानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन। ओ थिग बिदिनो जायगा जायगा गामिफ्राव दासिमबो जोङो थादजों जि दानाय खौ जोङो नुनो मोनो दा बिसोरनि आगर आखाइ एरनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै नोंथां ओ जोंनि बर' आइजोफोरा दानायजों लोगोसे गोबांथार बायदि मैया रोखोमनि जोगारगौमोन जेरै जोंनि बर'नि
आगरफोरनि मुंफोराव हाजो आगर ओ थाइगिर बिबार आगर, मुफुर आफा, दिंखिया आगर फारौ मेगन, आगर गुबै बैफोर आगरफोरखौहाय जोंनि बर' आइजो फ्रा गाव गावसोरनि गाननाय दख'नायाव बा जोमग्रा फास्रायाव एरखांना नै गानोमोन थिग बेबायदिनो ओ दासिमबो बिथांमोनहा ओ बेफोर आगरफोरखौ एरो नाथाय बिनि अनगायै आथिखाल समाव मेचिनफोरजों दानाय लुनायफ्रावहाय ओ गोबांथार गुबुन गुबुन रोखोमनि आग फोरखौ आथिखालनि जिफोराव एरखांनायखौ नुनो मोनसै ओ बेफोरो गोदान टेक्न'ल'जिजों गोदान गोदान आदब बाहायनानै
गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर एरखांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आं नोंथांनाव ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि ओ आइजोफोरा जे जोंनि ओ हारिनि हारिमु गानग्रा जोमग्राफोरखौ
आथिखालाव माबादि फोथांनानै लाखिदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नों दा हागोन दा जोङो बर' हारिनि सिनायथि होनोबाथ' जोङो गुबैयै जों गाननाय गाननाय जोमनायखौनो जोङो सिनायथि हिसाबै जोङो बुंनो हायोना नोंथां। दा ओ दा गोदोनिफ्रायनो बर' बर' सुबुं बर' आइजोफोरा दख'ना दानाय बायदिसिना गाननाय जोमनाय बे बे बेफोरबायदिखौ बिसोरो लाखिबाय थादों आरो उनावबो लाखिगोन होननानै आं आसा खालामो बै लाखिनायनि जाहोनावनो जाहोनावसो जोंना बर'बर' आयजोफोरखौ जोङो सिनायथि होनो हायो जे बियो बर' आइजो होननानै बेबायदि बेबायदि दानाय लुनायाव बिसोरो गोसो होआमोनब्ला बायदि बायदि हाथाइ बाजारनिफ्राय बायदि हारिनि बिसोर गाननानै थायामोनबा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय गोमालांगो मोन बे गोमालांनाय गोमालांनाय
दख'ना फालि बायदिसिनाफोरखौ गुबुन हारिया सेनानै लाजोबगोमोन बेनि थाखायनो जोंना बर' आयजोफोरा बै बै गुबुन हा रिनि गाननाय जोमनायखौ गाना गाना लाबसिनो ओ गावसोरनि दानाय गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो खुन्दुं थुननानै खुन्दुं थुननानै हिसानसालियाव दाना दानायखौनो बिसोरो आथिखालावबो दख'ना दखना हिसाबै बिसोरो गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां नङाब्ला माब्लाबानो बे माब्लाबानो बेफोरबायदि गारना दोनबा माब्लाबानो बेफोर फालि फालि दख'नाफोरखौ गुबुन हारियासो लाथाब गौमोन दायनि जाहोनाव जोंना गाननाय जोमनायनि सिनायथि गाननाय जोमनायनि सिनायथिखौ जोङो होनो हानाय नङामोन बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा दासिमबो दासिमबो हिसान सोंलनानै दख'ना दानायखौ आङो जोबोरैनो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो दाबाय थायो अब्ला बर' हारिया आरो गोबां उम गोबां गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव सिनायथि मोनबावगोन बेखौनो आङोथि द आरोना नोंथां औ आरो बर' आइजो आथिखालावथ' बर' आइजोफोरा साफा सानै साफा सानैयालस न'आव थायोब्ला दख'ना बायदिफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनावबो जोंना बर' बर' मारिनि आइजो गाननायखौ खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि जायगायाव बिसोरो गावसोरनि हारिनिनो दख'ना फालि बायदिसिना सिनाखौ बिसोरो लायोब्ला बर' हारिखौ आरो मोजाङै सिनायथि बावनो हागोन जेरै बिसोरो बर' हारि आइजोफोरा उम जेरावबा थाङो जेरै नोगोर टाउनफोराव थाङोब्ला बिसोरो गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ बिसोरो गानालाबाया बिनो बायदि बायदि हााइ बाजाराव बायनायखौ बिसोरो गाननानै गाननानै गिदिं गिदिंनो थाङो आरो बायदिसिना जायगायाव बेरायनो थाङो बेबायदियावबो बिसोरखौ गुबुन हारिया सिनाय सिनायनो हाया जायनि जाहोनाव जोंनि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौबो सिनायनायाव गोब्राब जायो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो एसे फोरमायजाबावगौ नामा नोंथाङा
ओ हागोन नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरनि ओ गाननाय बेनि सायाव नोंथांनो फोरमायनोसै दा जोंनि बर' आइजोफ्रा जेरै नोंथाङा होननाय बायदि खायफा गामि ओनसोलनि अनगायै टाउन सोहराव थानाय आइजोफोरा गावनि हारिनि गाननाय दख'नाखौ गाननायनि सोलायै गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौसो बोजबना लादों नाथाय जोंहा जे गावनो आंगो हारि मोनसे गाननाय जोमनाय दङ बे गाननाय जोमनायखौ जोङो गावनो गाव जुदि फोथांनानै लाखियाब्ला जोंहा आरो सोर दंबावो गुबुनाथ' जोंनि गाननायखौ गानखायानोसै दा खायफा समावहाय जोङो नुनो मोनो ससियेल मिेडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा गुबुन हादोरफ्राव दावबायहै गनाय जेरै जोंनि बर' हारिनि समायना रमायना दख'नाखौ जोंनि बर' हारिनि समायना रमायना फास्राखौ जोमनानै गुबुन हारियाव बेरायोब्ला जेरै गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा गुबुन हादरनि सुबुंफ्रा जोंनि गाननाय जोमनायखौ जओेरैबायदि समायनाय नुयो। थिग बेबादिनो जोंनि बर' हारिनि ओ थारैनो जोंनि हारिनि गाननाय दख'ना बेहाय जोबोरैनो हायना गोनां जायनि थाखाय गुबुन हादर हादरनि सुबुंफ्रा जोंनि गाननाय जोमनाय दख'नाफोरखौ जोबोरैनो मोजां मोनो थिग बेबायदिनो जों जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनांगोन जेरै जोंनि गोदोनि सुबुंफ्रा
ओ गावनि हारिनि दख'नाखौनो गाननानै फोथांनानै दङ। आरो दिनैसिमबो गानबोगासिनो दङ जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे आइजोफोरा थिग बेबादिनो टाउन सहराव थानाय आइजोफोराबो गानोब्ला जोबोरैनो मोजां आरो गाननांगौ फोथांनानै लाखिनांगौ जोंनि हारि हारिखौ जोंहा जेब्लायबो गोजौआव लांनांगौ। मोनसे हारिखौ जोङो गाननाय- जोमनायजोंबो गो- सिनायथि होनो हायो।
नंगौ नोंथा नंगौ।
नोंथां जोंनाथ' रायज्लायनायनि समाबो जाबाय। बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों